हेलौ नोंथां औ खोनादों
नोंथांनाव आं ओह खबराथ' मोजाङानो ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ सों दे
नोंथाङा सापात गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां माने जोंहानि साफात दंना न'आव बेखायनो आं एसे खिन्थानो हागोन मिथिनायखौ खिथाहरगोन दे नोंथां
फोरमायना होलाय नोंथां
औ दे होमबा गिबियावनो साफ सापात गायनो थाखायथ' जोंनो सापात गायग्रा फुलि नांगौ जायो जों बे फुलि खौ माने न'आव बानायनानै जों बानायनाय फुलिायथ' इसेबां मोजां जाया गायनायाव बिनिखायनो जों गोरों एडभान्स माने बे फुलि गायनो बानायनायाव । गोदोनिफ्रायनि एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोरा बानायनाय फुलिखौसो लाबोनांगौ जायो आरो गिबियावनो जों थांनानै नों नोंनि हाखौ सु-सुग्रोनांगोन बेसे बुरजा माने गायगोन । जेरै बेखौ हिसाब खालामनानैसो जों साफात फुलिखौ अर्डार खालामनांगोन नालाय । बेनिखायनो जेनेबा हाखौ जों जा जायगायाव गायगोन बेखौ आरामनो फोसाबग्रोबाय जेसिपि बायदि गारिफोरजों बिदिनो फोसाबनानै आरो हाखौ सि हाग्रा गैयि खालामबाय आरो जा जायगायाव बिदिनो गो गोथौ बे हा जायगा खौ हाजों समान माने स्लिम फबनानै समान खालामबाय आरोना । फोथारखौ फोरानो ओमफ्रायहाय बेवहाय जिं जिङाआव जाहाथे दैफोरा दै फैनाय माबाफोरा बोहैलांनो हानाय बादियै दंग' जावनानै होजोबबाय सोरगिदिं आरो गेजेर गेजेरावबो द ब्लाय दब्लाय लानानै दंग' जावना होजोब्बाय आरो बेहायनो माने सापातखौ लाबोबाय आरो लाबोनानै फुलिखौ बिदिनो जखा सुयै सुयै बेसे गोजान गायनांगौ बिदि जखा सुनानै लाइन लाइन गाय गायसिगोन आरो । आरो माने साफादा मोजां जानायनि थाखाय जाहाथे गरम बोथोराव बांद्राय गरमा साहापादनि गोरलै बिलाइखौ खस्थ' खालामो हो होनो हायि बायदि जों माने फिफांफोर गायनांगोन आरो सापातनि साफात बे लाइनावनो जखा सुयै जखा माने बिफांबो गायनांगोन जों बिदिनो बायदि रोखोमनि बिफां जेरै मिस्थां आरो थिथा साफा गाम्बारि बायदि बेसेन गोसा फिसा बिफांफोरखौबो जों गायनानै आरो एक्सट्रा बेजोंबो माने खामायनो हायो आरो। बिदिनो गायनानै दोनबाय आरो जेब्ला सापातखौ गायनानै दोनबाल' जाया माने जों बेखौ जो थोन लानांगोन जाहा थे बेनि सोरगिदिं बोरमा मोसौ बायदिफोरा हाबनानै साफात गोरलैफोरखौ खहा खालामनो हाया थिग बेनि थाखाय जों सोरगिदिं माने जेवरा होनांगोन आरो।
ओमफ्राय जेवरा होखांनानै जेब्ला साफातदा समजों लोगोसे देरबाय थागोन अ ब्ला हाग्राफोराबो खिलिबाय थागोन ना सोरगिदिं बेखायनो माने हाग्राफोरा जाहाथे थैयो बिनि थाखाय जों बिदिनो हाग्रा थैग्रा गोबां मुलि ओंखारो बेफोरखौ बायनानै सम सम माने बे हाग्राफोराव सारनानै सापर्टखौ मोजां लाखिनांगोन आरो ओमफ्राय आरो साफादाबो माने देरलांबाय थानायनि जों साफादावबो बिदिनो इउरिया हासार बायदि रोखोमनि साफात बि-बि-बिफां देरनाय मुलिफोर सारनांगौ जायो आरो। जाहाथे साफाादा थाब देरनानै थाब बिजौ होनो हायो।
आ ओमफ्राय नोंथां
औ
आं गायनो सानदोंमोन आरो ना आं बे बिगायाव बेसेबांसो फुलि थानांगोन बिदि
बा बिगायावथ' बेखौथ' माने आंबो इसेबां आन्दास गैया खिन्थु बा बिगा होनोब्ला गोबाङानो जायो बा बिगायाव बेयाव खमैबाबो गोबां फुलिनांगोन बिदिनो दुइ हाजार तिन हाजार बिदिनो फास हाजारसोसिम नांगोन बायदि मोनदों आं नोंथां मानो होनोब्ला सय बि बिघा बा बिघा गोबां बुरजा जायोना बेयाव गायनो थाखाय थाखाय बिदिनो गोबां फुलि नांगोन नोंथाङा अर्डार खालामनानै दोननो हागोन फुलिफोरखौ मोनगोन नोंथाङा माने बेसे नांगौ एसेबांनो। औ औ
बेसेन गोनां बायदि
हा?
फुलिनि बेसेनाथ' सिगांहाय गोदोनि समाव माने थाइब्रै थाइबा बायदि बेयावनो फांसे मोनोमोन खिन्थु दानि जुगाव माने समजों दावगानायजों लोगोसे फुलि फोरनि दामफोराबो माने बारायलांनो हमनोसै दाथ' माने फांसेयावनो बिदि बिस थाखा पसिस थाखा बिदि जागोन बायदि मोनदों आं नोंथां।
नोंथां बेखौ
औ नांगोन नोंथां नांगोन साहापातखौ माने गायनोसै समावल' जोथोन लानांगौ जेब्ला साफादा गाव फिफाङा देरनानै जाहैगोन ना अब्ला इसिबां माने खस्थ' जाहैयो आरोना नोंथां।
अ ओमफ्राय नोंथां गायनायाव मुलाम्फा गैयाना गैयाबायदि?
औ नोंथाङा सापात गायनायावथ' मुलाम्फा दङआनो होनजायो। मानो होनब्ला सापात दाउखौ जों
बोसोरसेयाव आद माससोआ माने साफातनिफ्राय जों मुलाम्फा लानो हायो आरो जेनेबा बोसोराव बार' मास थायो बाव जों आठ मास सात मास आपाादखौ खानो हायो आरोना खिन्थु माइ माइनि ख्रुइ माने साफातआव बांसिन मुलाम्फा जायो आरोना जों माइखौ जेनेबा बोसोराव खेबसेफोरल'सो गायो होनजायो न'फोराव बिदिनो खेबसे नङाखि खेबनै खिन्थु जों माने सापाताव बोसोराव आद माससिमखौ मुलाम्फा मोनजायो मोनो आरोना औ नोंथाङा सापात गायनो सानदोंबा जोबोद मोजां डिसिसननानै लादों गायजागोन। नोंथां।
औ ओमफ्राय
औ।
नोंथां बे साफादा दानि सम समाव बेसेबांसो बेसेना?
औ सापाताथ' दानि समाव किजियाव बिदिनो दामा बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो। माने बिदिनो मालाबा
थार्टिफाइभ थाङो किजियाव नङाबा मालाबा सल्लिस थाखा थाङो बिदिनो माने दाम लायो दाम पन्सास थाखासिमबो बारायो आरो ना सम सम।
अ।
नोंथाङा होमबा माने साफत साफात गायनो सानथारबाय आरोना?
औ आं माने फोथाराथ' आंना ओरैनो दंबाय दं नालाय बेयाव आं साफात गायनो सानदोंमोन आरो ओरैनो थानायखाय फोथारा।
औ।
आं बांद्रायसेबां मिथिया नालाय ओंखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादोंमोन आरो बे जुदि साफात गायोबा मुलाम्फा गैगोन ना गैया बेफोरदि आरो।
मुलाम्फा दं नोंथां गायनो हागोन नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो खालामनो सानदों। ओरैनो माने बेखार दोनस्लायस्लायनो बिदिनो माबा मोनसे गायनानै दोननो हायोबा मोजां जायो आरो ना। उनावहायबो माने आखायावबो फैसा फैबाय थायो बिदिनो। नोंथाङा होमबा साफात साफातल' गायगोन ना साफातनि अनगा आरो दस्रा गायबावनो नागिरदों?
आफादनि मोजां जाबौमोन नोंथां नोंथा फोरमायदो
साफातनि अनगाथ' आरो नोंथाङा गयबो गायनो हागोन।
अ।
औ खिन्थु सापातनि गेजेर सापातनि गेजेर गेजेर माने गय गायजानाय नङा आरोना साफात माने बिदि गायोबा गया मोजां जाया आरो साफातनि गेजेर गेजेर गायनानै होयोबा। एक्सट्रा जाखा नांगौ गय फिफां बारिया।
अ अ।
औ। नोंथाङा होमबा आंनि बिदिनो मैगं-थाइगं जेनेबा जोगोनार मैगं खौ मारै गायो बिनि बागै खिन्थानो हागोन नामा माने जोंना न'आवहाय बिदिनो जोगोनार गायनो नागिरदोंमोन आरो हिन्जाव, ओमफ्राय रोङाखै माने। बिदिनो मारै गायो जादों। नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
जोगोनार गायनायखौथ' आं खोन्थानो हागोन नोंथां हानायालाय।
दे होमबा।
जोगोनार गायनोबाथ' गिबियावनो फोथारखौ एवग्रोना लानांगोन मोजां ङै।
औ।
जाहाथे फोथारनि हाया गुरै जायो। मैगं थाइगं फोरा देरनो थाखाय मोजां जायो माने फोथारा गुरै जाबा।
औ।
ओमफ्राय बेखौ माबानानै नोंथाङा आलि आलि खालामनानैबो गायनो हायो।
औ।
आलि खालामनानै गायोबा मोजांसिन जायो आरो माने। बे जोगोनार मैगंखौ गायनो थाखाय। ओमफ्राय दानि जुगावथ' मालसिन प्लासटिक ओंखारबायना। बेखौ खोबनानैबो गायनो हायो आरो। माने बेखौ खोबनानै गायोबाना बे जोगोनारनि जा गुदि बेफोराव हाग्रा जाया एम्फौबो बांद्राय जानाय खौ नुनो मोना।
औ।
ओमफ्रायो बेनि जेनेबा जा आलिनि बे लांदां जायगा ना बेयाव जिगाब फोर होनो हायो। जिगाबफोर होबा माने फिथाइआ बे जिगाब सायाव थायोबा फिथाइआ जोबोद मो मोजां जायो आरो।
औ।
औ
होम्बा नोंथाङा माने जोगोनार गायनायनि बागै आंनो मोजां बुद्धि खिथाहरबाय होमबा नोंथां।
औ-औ
आरो होम्बा नोंथांमोना न'आव जोगोनार बिदिनो माबा माबि मैगं गायसोयो नामा होमबा?
औ जोंना जोगोनारनि अनगा लावफोर गायो आलुफोर गायो।
औ
औ
होमबा बे नोंथाङा माने आलुनि आलु गायनायाव जे हा सिङावसो बेदर थाङो आलुआ होम्बा बेखौ जेनेबा मारै गायो जेनेबा फुलि गायोना बेदर गायो खिथानो हागोन नामा?
आलुखौथ' फुलि गाया नोंथां बेदरसो गायो। गिबियावनो नोङो हाखौ एवग्रोनानै लानानै जेनेबा बेयाव आलि खालामदो आलियाव आलि खालामाबाबो एसे ओरैनो हाखौ गुरि खालामनानै बेयाव आलु बेदरखौ नोंथाङा लारि लारि दोनलांबानो खिलियो आरो आलुआ ओमफ्राय जेब्ला खिलियो अब्लाना एसे एसेनो बे आलु जा खिलिदों बिनि सेर सेराव हा एसे एसे खो ना होनांगौ आरो होम्बाना माने आलुआ देरनायाव मोजां जायो। ओमफ्राय खायफाफोरा इदि हा खोआलासिनो जिगाब
बिदि आरोना नोंथां। होमबा नोंथांनिफ्राय माने दा आलु गायनायनि बागैबो मिथिनो हाबाय आं दा। गायनो हासिगोन होनब्ला औ होमबा औ आंथ' माने बिदिनो न'आव आधा बिगासो आग्लायनाय दंना बेयावनो माने ओरैनो दोनस्लायस्लाय आलुखौनो माने गायनो सानदोंमोन आरो
औ
औ
आलु गायोबा मोजाङानो नोंथां मानो होनोबा बियो न'आव जानायावबो जायो आरो बेखौ फाननानै रांबो मोनो नालाय आलुआ जोबोद मोजां होनजायो आरो बे आबादफोरनि जोंहा मैगं थाइगं गायनाय आबाद ना बेयाव आलुआ जोबोद मुलाम्फा गोनां होनजायो आरो नोंथां
औ होनबा मावनांसिगोन नोंथां
औ
औ दे होमब ना नोंथां
औ
औ
जागोन दे नोंथां जागोन औ-औ